हेल'!
औ
औ
खोनादोंं।
खोनादों औ
ए जोंहा दिनै नाफाम बानायनायनि सोमोन्दै रायजलायनोसै नामा?
रायलायजायो।
नाफामखौ बानायनायखौ मिथिफेरा मिथिफेरा नों
आंथ' मिथिफेरा मिथिनायालाय
ए होनोमबालाय खोनासंदो आं जा एसे मिथियो बेखौनो खोन्थालांसां औ दे होमबा नाफामखौ बे नाखौ फिथिख्रि गोजाबा बारा थावा आरो गोखाद्राय जायो मान एसे लगाय ल'थायबा गोथावसिन जायो आरो बै ना मिजि मिजि नामज' खौ मोनोब्ला बे गोथावसिन जायो बेखौ फोरानदो फोराननानै सान्दुंजों फोरानदो सान्दुंजों फोरानखांनानै अरजोंबो फोराननांगौ आरो नङाबा मोजां जाया मोदोमा फोरानखांनानै सोरबा सोरबा थास'जों थास' बिसं जों देयो खायसे खुमब्रानि खुमब्रा फिथाइजों देयो आरो खायसे मैथा एसे होनानैबो देयो आरो खिन्थु आङो थास'जों देनायखौल' मोनजाफेरदों नोंथाङा मोनजाफेरदोंना मोनजाफेराखै न आफाामखौलाय
मोनजा फेरबाय मोनजा नायालाय
उ रखौ उवालफ्राव उवालाव देनानै आराम बे औवा हासुं औवानि हासुङाव दोननो मोनोबालाय साबसिन जायो आरो
औ
दाथ' औवा हासुंखौनो बारा बाहायला बयेम दिंग्रि भयेम बायनानै भयेमाव सोनानै दोनो मास मोनसे थानानै जायो आरो ओमफ्राय मास मोनसेसो थानानै जाब्लासो गोथाव जायो खायसे थाब जायो बै थास'आ सेववाबा मोजां जाया
औ
नाागामखौ ओमफ्राय नाफोरजों ना गोथांफोरजों बिदै सङोबा गोथाव जायो आरो सोरबा सोरबा नारजिजों जायो
ना गोथांजों नाफामजों
औ औ ना गोथांजों नाफामजों बिदै फुदुङोबा गोथाव जायो रस गोनां जायो ओमफ्राय खायसे सोरबा सोरबा नारजिजों जायो बाथोन जायो
औ
ओै लाफा दोलोफोरजों जायो आरो फाथो गोथां दोलोफोरनो जायो जायो आरो अनेक रोखोमनि जाजायो आरो नाफामा नोंथाङा मा माजों जाफेरखो
आंथ' जाफेरनाय ओरैनोसो जाफेरनाय जादों माफंखौ ओमफ्राय थास' थास'जों
थास' बिसंजों
औ थास' बिसंजों जाफेरननाय जादों आरो
बेजोंबो गोथाव जायो जेजोंबो जाजायो आरो नाफामा
औ
आरो दामबो दं बुस्थुआ नों एसे ए सेरसे सेरसेसो ना गोरानल नाफामा बांद्राय बुरजा जाया देनानै गेब्लेबाय नालाय
औ
एसेल' जालांनो ओंखायनो दामाबो दङ औवा हासुं नाव देनानै फाननायखौ एक हाजार गाहाम लायो सोरबा सोरबा
मासि बुरजायफालाय
ओ
मासि बुरजायाव मासि बुरजा मोनो एक
औवाहासुं मोनसे फरसे थाया होमबा औवाया बे जों फुंसेबा एक हाजार गाहाम लायो सोरबा सोरबा
ए
गिदिर फिसानि खोथा दङ औवाहासुङा एसे गिदिर गोलाव गुदुं गुवारबा एसे एक हाजारसोखौ लायो आरो मानसिफ्रा बायनानै जाफेरदों ना जाफेराखै नङा
जोंहाथ' बायनानै जाफेरनाय जायाखै जायखिजाया न'खरनि मानसि हरनाय खौ जाफेरबाय आरो बायफेरनानै जाफेरनाय जायाखै
बायफेरनानै जाफेरनाय जायाखै आंबो बायनानै जाफेरनाय जायाखै बे आब'मोन गुरनायखौनो जानाय जायो मालाय हरनायखौ
ओमफ्राय मा नाया साबसिन जायो ना फाम बानायनायावलाय
लगाय मन्देर जानांगौ नाया होनबा मोजां जायो आरो बै ना मिजि मिजि फिसा फिसा गैया होमबा बे गोथाव जायो बेयो खिन्थु फिथिख्रि गोोजा लबा गोखा जानो नागिरो
गोखा खाथोथो जायो आरोना
औ
मारै मारै बानायनो होनदोंमोन बानायनाया
बेखौ फोरानबाय सान्दुंआव आरामनो फोरानखांनानै औ सान्दुंजों फोराननायजोंल' जाया अरजोंबो एसे फोराननांगौ होमबासो मोजां जायो ओमफ्राय थास'बा ओ खुमब्रा फिथाइ बा मैथाफोरजों देजाबाय आरो
उवालाव
खायसे खायसे ग्राइन्डारावबो देयो
ग्राइडाराव मोजां जायो ग्राइडाराव
मोजां जायो मोजां गेब्लेबा
औ
दों बांसिनखौनो उवालावसो देनाय नुयो आङो
औ औ
हाथायफ्रावबो आजिखालि मेरला मोनबाय नाफामखौ दाना थेमा फिसा औ थेमा फिसा फिसायावनो एक्स' थाखा गाहाम बिलाबायो
औ औ बे अमा आसार एफा एफा फानो ना थेमा फिसा फिसायाव बेजों समान
उम
मायाव
अमा आसारखौ मोनजाफेरबाय नोंथाङा
औ मोनजाफेरबाय गोथाव मोनो।
उम खिनथु अमा आसार बानायनायखौ रोङा आं आं बानायफेराखै आरो अमा आसारखौ।
औ बायनासो जाफेरनाय जादों
मेवाइ आसारखौ देन बानायफेरबाय आङो। मेवाइ आसारफोरखौ। आं अमा बेदरनि आसारखौ आं बानायनानै बानायफेरनाय जायाखै।
मेवाइनिखौ मारै बानायो
मेवाइखौ सोर सोर मारि बानाय थोय आं बेखौथ' मिथिला खिन्थु आङो मेवाइखौ लाबोनानै गोरलै गोरलै गोरलै हानानै
औ औ
सियाव एसे एसे देग्रोमनानै सोमनानै दोनो आं संख्रि एसे होनानै औ संख्रि एसे होननानै उम सोमनानै दोनबाय अखानायै बोखांबाय सुबाय आरो मोजांनो। सुनानै दोन दैखौ रानहोबाय रानहोनानै बाहाय होनांगौफोरखौ होबाय।
औ
बयमाव सोबाय खिन्थु बेवहाय कालजिरा एसे होथारनांगौ आरो
आलजिरा।
औ कालजिरा बे गोसोम गोसोम फिसा फिसा मा गैयाबा बेखौ देनानै एसे होमबाना खैसिब सिब गोथाव जायो आरो सारो। आं आसारखौनो बारा जानो सुख आसारफोरखौ आं बारा जानो सुखुवा ओंखायनो बांद्राय बानायनायबो जाया।
औ ओमफ्राय भिनिगारबोथ' होयो आसार बानायनायाव?
औ भिनिगार थिन भिनिगार होनायनि थाखायनो आङो बांद्राय जानो बायो। ओंखायनो बांद्राय बानायनाय जाया आं आसारफोरखौ।
बेनो मा मा होयो होनदों संख्रि संख्रि बानलुलाय होआ?
होजोबो होनांगौखौ होजोबबाय। जिरा थिरा। होजोब बाय।
सान्दुंआव फोरानो नामा?
उम सान्दुङाव मुसियैनि दोननांगौ सान्दुंआव समाय समाय।
थाव-थाव गुबैबो होयोमोन नामा?
औ थाव गुबै होयो, खायसे गोथाङै होयो लुलाबायनानै होयो। एसे फुदुंनानै होयो। थावखौ अनेक रोखोम मानसिफ्रा बानायनानै जायो। आं खिन्थु बांद्राय मोजां मोना।
नस्ट जायो।
उम बांद्राय मोजां मोना आं। मोजां बानायनाय जायाबा आरो बिनेगार मोजां रोखोम माबायाबा बुस्थुआ मुसिनो नागिरो ना।
औ
आं बांद्राय मोजां मोना ओंखायनो बेबायदि बानायनानै गोथा ङै बानायनानै दोननाय बुस्थुखौ। ओरै